औ नोंथां
औ नोंथां
ओ नोंथांङा खोनादोंना?
औ औ खोनादों नोंथां।
मा खालामबायदों नोंथांङालाय?
ओ दाथ' ओरैनो दंङ नोंथां जिरायनानै।
अ बिदिबा नोंथांजों फंनैसो फ्रिबा रायलायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां आं फ्रियैनो दंङ।
आदसा बिदिबा ओ मबाइल फन आरो ओ मबाइल इन्टारनेटनि फारसे आंङो फंनैसो नोंथांजों सावरायनो नागिरदोंमोन। जुदि नोंथांङा टाइम होनो हायोबा
औ हागोन नोंथां दे सावरायजागोन।
नोंथांङाथ' मिथिखागौ नंङा होमबा आथिखालावहाय मबाइल फन बुंङोबा मबाइल फना जोंनि थाखाय मानसि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोनां थार जानबुं होननानै जों बुंनो हागोन मबाइलफनखौ मानो होनबा ओ आथिखालाव जों नुनो मोनदों मबाइल नंङाबानो जों खामानिखौहाय मावनो रोंङा। नंङा होमबा बयनिबो आखाइ आखाइजों मबाइलखौ नुनो मोनो। ओ मबाइला मोनसे ओरैबायदि जिनिस जे मानसिजोंबो सब समाय जों लोगोआव लाफाबाय थानो हायो जेरावखि थांङा जोंङो। ओ लाफानानै जोंङो बेजोंहाय खामानिफोरबो मावनो हायो नंङा होमबा
औ औ नोंगौ नोंथां।
औ मबाइल गैयाबानो जोंङो माबा मोनसे खामानि मावनो नागिरबा जाया जाया बे बायदि मोनो आरो ओ न'आव थानानैनो। जों मबाइलजों बुहुद खामानिफोरबो मावनो हायो। दा उम आज आजिखालि नों मबाइलजों अनलाइन क्लास बा बायदिसिना अनलाइन एप्लाइ खालामनाय बा सोरजोंबा कनटेक्ट खालामनाय दा जों न'आव थानानैबो बेफोरखौ खालामनो हायोबा आजिखालि गथ'फ्राबोथ' मबाइलजोंनो ओ म ओ इन्टारनेटनि जारै जोंङो सोलोंथाइ इदुकेसनफोरखौ लानो हागासिनो दं नंङा होम दा दा बेनि सोमोन्दै नोंथांङा फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ मबाइल होनोब्ला बो जोंङो आजिखालि बयनिबो आखाइयाव मबाइल थायो। ओ बिदिनो ओन्दै जा गिदिर जा बयनिबो ओ बयनावबो माने मबाइल थायो आरो ना। ओ फारसिथिं औ आजिखालिथ' बांसिन ओ फरायसालिफोरावबो बिदिनो अनलाइन क्लास जानाय बेफोरनि थाखाय माने मबाइला बिराद गोनांथार। औ जोङो मबाइलखौ मोजांनि थाखाय बाहायोब्ला जों मोजां जानो हायो। खिन्थु गाज्रिनि थाखाय बाहायोब्ला जोङो गाज्रिबो जालांनो हमो आरो ना ओ औ नोंथाङा जे सिगाङाव बुंलांनाय बायदि जोङो ओ मबाइलजोंबो माखासे खामानिफोरखौ सेस मावजोबनो हायो। आरो मबाइलजोंबो जोङो रांफोरखौबो एसे आरजिनानै लानो हायो जे जेरै जोंङो आ आथिखालावथ' फेसबुआव इन्सटाग्राम आरो इयउटुबफोराव जोङो इदिनो माखासे मानसिफोरखौ फैसा बिराद खामायनानै बिदिनो गाव सो सोलिलांनायखौ जों नुनो मोनो। जेनाखि जोङो औ रिल्सफोर बानायनानै हगारनो हायो भिडिअफोर बानायनानै आप सो होनो हायो बेफोरजों माने कन्टेन्टफ्रा बाव बारायोब्ला जोङो ओ बेफोरजोंनो एसे एनै रांफोरखौ आरजि जिनानै लानो हायो आरोना ओ नाथाय जोङो जुदि ओ बेफोरखौ मावालासे जोङो मबाइलखौ ओ बिदिनो ओरैनो बेखाराव लानानै जोङो दिन थाङोब्ला जोङो जेबो खालामनो हाया जों जोंनिया माने माखासे ओ मावनांगौ खा खामानिफोराबो थालानो थालाङो
औ औ
औ आरो आथिखालावथ' नुनो मोनो जे उन्दै उन्दै गथ गथ'फोरनि आखाइायावबो मबाइल थायो बेफोरनि जाउनावबो ग गथ'फोरा फरायनायनि फारसे जेबो गोसो होआ। मबाइलनि फारसेल' गोबां गोसो होयो आरोना बिनि थाखायनो औ बिनि थाखायनो जोङो गथ' गथ' ओमफ्राय उन्दै उन्दै गथ'फोरनि आखायाव मबाइल होयिआानो मोजां मानो होनोब्ला आथिखालाव ओ सोलोंथाइया जोंनि ओ इयुननि थाखाय गोबां गोनांथार बिनि थाखाय जोङो सोलोंथाइनि फारसे गोसो होहोगोरनांगौ गथ'फोरखौ ओ जुदि जोङो बेफोरनि फा फारसे जोङो थाल लायाब्ला जोङो गथ'फोरनि आखाइयाव मबाइल खौल' हगारनानै होयोब्ला जोङो ओ जेबो औ जेबो गियान होलांनो हानाय न आरोना। औ मबाइलखौ लानांगौ औ औ। ओ नोंथाङा फोरमायदो।
औ नोंगौ नोंथां मबाइलखौहाय बाहायनो रोङोबा मोजां आरोखि ओ मानो होनोबा ओ जोङो जों खैथा खामानिफोरखौ जोङो बाहेरायाव ओंखारनानै मावनो हायो जेरै जोंनि रोंगौथिफोरखौ जों जेरै ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों मबाइलाव हगारनानै जों जोंनि रोंगौथिखौबो देखायनो हायो नोंगौ नोंथां ना?
औ औ।
ओ आथिखालावथ' ओ बिदिनो मबाइलजोंनो बुहुत बायदि रोखोमनि ओ खामानिफोरखौबो मावनानै अनलाइनजों फनजोंनो खालामनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं जितु जोंनि बर' आइजोफोराबो बुंनो थाङोबा दा ओ मबाइलजोंनो ओ बुहुद ओ इदिनो बायदिसिना गावनि रोंगौथिफोरखौ देखायनानै ओ बिजनेसफोरखौ खामानिफोरखौ मावगासिनो नङा होमबा बहुद डेभलप जानायखौ नुनो मोनदों।
औ
आरो बेराफारसेथिं जोङो बायदि रोखोमनि बाहेरानि जोङो उ माखासे मिथिनो मोनैफोरखौ जिहेतु जों थांनो हाया। बेफोरनि खौरांफोरखौबो जोङो म-मबाइलनि गेजेरजों जोङो नुनो मोनो आरो नङाबा न'आव थानानैनो उ बहुत बायदि रोखोमनि दा निउसफोरखौ जोङो मबाइलावनो नुनो मोनो। बेनि थाखाय मोजां जाहैबाय आरोखि मबाइला दा नाथाय मबाइलखौहाय बेराफारसे ओ गाज्रियाव बाहायदों बुङोबा मबाइलाव आथिखालाव जे बुहुत गेम गोदान गोदान ओं खारनाय दं बा ओ बायदि रोखोमनि गेम दं। ओ जायखौ गेलेनानै उन्दै उन्दै गथ'फोर बा जोंनि माखासे सुबुंफ्रा गेलेनानै म मबाइलाव गो गफबनानै थानायखौबो जों नुनो मोन्दों नङा होमबा नोंथां। ओ औ दा मबाइलनि फारसे माखासे जे ओ उ गाज्रियाव जे बाहायो उ नोंथाङा मिथियोबा फंनैसो खोन्था
अ ओ नोंथाङा मा होनदोंमोन आं मोजाङै स्रा खोनाफैयाखै नोंथाङा खनसे बुंफिनबावलाय
औ नंगौ नोंथां जाहाथे मबाइलखौथ' जोङो मोजां आरो गाज्रि मोननैयावबो बाहायो नङा हा जा ओ नोंथाङा मबाइलखौहाय उ माबोरै गाज्रियाव बाहायनायखौ नोंथाङा नुनो मोनदों नामा? मोननैसो गाज्रि ओ मबाइलनि फारसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ ओ जोङो मबाइलखौ गाज्रि बाहायनायखौ नुनायाथ' जोङो बांसिन ओ औ बांसिन बे ओ बिदिनो नोंथाङा जे बुंनांबाय बिदिनो पाबजि फ्रि फायार बेफोरबायदि गेमफोरखौ गेलेनानै माने माखा से फरायसा गथ'फोराबो ओ बिदिनो उ गावनि इयुन लाइफखौ माने गावनि था-थांखिखौ होसोआलासिनो सोलोंथाइनि फारसे गोसो होआलासिनो माने बेफोर गेमखौ गेलेनानैनो माने ओ दिन थाङो आरो
उ उ गावनि लाइफखौ नस्थ' खालामनायखौ
औ नुनो मोनो आरो दा बेफोर नि बागैबो जोङो आरो नुनो मोनबावो जे हौ हिनजावसा गथ'फोराबो बिदिनो सोलोंथाइनि बागै ओ होसोआ लासे बिदिनो रिल्स बानायो बा रिलसफोखौ नायनानै दिन थाङो बेफोरखौबो माने जोङो गोबां नुनो मोनो आरोना बिदिनो औ जुदि जोङो कन्टेन्टफोरखौ बारायहोनो हायाब्ला जोङो ओरैनो रिल्स बानायनानै जोङो ओरैनो बेखार गावनि टाइम गावनि ओ मा होनो बेसेन गोसा टाइमखौ जोङो बारहोहरोब्ला जोंहा माने गोबां उ बिदिनो खहा आरोना जेनाखि जोङो औ गावनि थांखिखौ होसोग्रोनांगौ। ओ गावनि साननायखौ जोङो ओ होसोनानै लाग्रोनांगौ जोङो मबाइलखौ जु दि बेफोरावल' बा-बाहायनानै जोङो दिन थाङोब्ला जोङो गावनिनो साननाय थांखिफोरखौ जोङो माने खोमानानै लानांगौ गोनां जायो आरोना दा बेफोर औ दा आङो आं सानो आरोोना बेफोरबायदिखौ मावालासिनो जोङो मबाइलावबो माखासे इु किसननि नि माखासे भिदििअ फोरबो बानायनाय दंखायो। बा गुगोल गुगोलफोरावनो सार्च खालामनानै मोनो जोङो सोलोंथाइखौ माबायदि सोलोंनांगौ जोङो माबे सोलों माबे कुइसनाव मा एन्सार दङ बेफोरखौ जोङो मबाइलावनो आथिखालाव नुनो मोनजोबो। आरो मोननो थाङो औ बेफोरखौ जोङो बेफोरनि थाखाय जोङो बाहायनांगौ आरोना जोङो ओरैनो बेखारनि थाखाय जों बाहायनो नाङा बिदिनो सम सम जोङो माइन्डफोरखौ फ्रेस खालामनो थाखाय जोङो मेंनानै बिदिनो सम सम मबाइलफोरखौ नायनांगौदि बिदिनो भिडिअफोरखौ नायनांगौ नाथाय हदाय जोङो नायनानै थायोब्ला मा जोंहा गावनि बेसेन औ बेसेन गोसा समा माने ओरैनो बे काराव थाङो आरो ना
औ औ नंगौ दां जोङो बाहायनो रोङोबाथ' जोबोद मोजां औ मबाइल फैनानै बेरा फारसे मोजांबो जादों मानो होनबा जोङो माखासे खौरांफोरखौ जोङो
औ। नोंथां खोनानो मोनासै नोंखौ। हेल' हेल'। नोंथां ननिखौ खोनायासै। हेल'? नोंथां खोनानो मोनासै। हेल'? हेल' नोंथां?